थां।
औ
माब्रै दं?
दं ओरैनो बिदिनो मोजां।
जों होमब्ला दिनै मोसौनि एसे सावरायनि नामा।
औ
मोसौनि सायाव सोमोन्दै एसे सावरायना होनोसै।
औ दे।
मोसौआ मासे फिसिजानाय जुनार
औ
मोसौआ गांसो जायो। मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननो हायो मोसौनिफ्राय जोङो हासार मोननो हायो, मोसौजों जोङो हालेवनो हायो। मोसौजों जोङो
औ
हेल' नोंथां।
औ खोनादों
मोसौआ मासे आथिं थोंब्रै गोनां मासे जुनार, मोसौआ लानजाय गोनां
औ
नोंथांनिफ्राय एसे मिथिजानो लुबैबाय मोसौनिफ्राय
औ
नोंथाङा एसे मोसौनि सोमोन्दै बुंना होनो हागौमोन नामा?
औ औ। ओ जों मोसौजों ओ गोदोहाय गोम गोदोहायथ' जों मोसौजोंसो आबाद बा फोथार दुब्लियाव आबाद खालामनायनि थाखाय जों मोसौजोंसो हालेवनाय नुयोमोन। ओ बिदिनो गोदोहाय मोसौ गारि थेला गारि बिदिसो नुयोमोन। दानियाथ' मोसौ गारिखौ जों नुनोनो मोनला। दानिया गासिबो मटर गारि जाजोब्बाय आरो आबाद फोथारावबो जों मोसौजों हालेवनायखौनो नुनो मोनला गासैबो ट्रेक्टर बिदिस सो जाजोबबाय जों मोसौजों हालेवनाय नुवाखैनो दे सिगांसो खोनसेसो खेबसे नुदोंमोन ओमफ्राय मोसौनि आथिङा थोंब्रै। मोसौआ लानजाय मोनसे दं, खर' मोनसे दं मोसौआ मासे फिसिजाग्रा जुनार। जेरैबायदि जों मोसौखौ न'आवबो फिसियो बांसिनानो न'आव फिसियो। ओ जायनि थाखाय जों न'आव फिसिब्ला जों मोसौनिफ्राय बिदिनो जों मोसौखौ ओ फिसिनानै बिदिनो फाननो हायो देरबाथाय बोसोर जाबाथाय आरो मोसौआ जोंनो फिसाबो होयो बिदिनो गाइखेर होयो आरो मोसौनि खिया माने जोंनि हासार बायदि जायो जेरैबायदि माइ आबाद बा मैगं थाइगं गायोब्ला जों मोसौनि खिखौ जों हासार हासार होयो आरोना।
औ औ।
औ मोसौआ बायदि बायदि गाबनि थायो जेरैबायदि ओ गोसोम मुगा गाब, फाख्रा सिख्रा बिदि थायो मोसौआ मोसौआ बिदिनो गांसो जायो जेरै जि गारजायो आरो दाना मथर गरसि हाग्रा बंग्रा बिदिखो जायो सावग्लिलाबायो मोसौआ
औ औ
औ मोसौनि मेगना मोननै आरो मोसौआ खोमोनबो दं लानजाय दं मोसौखौ जों माने मोसौखौ जों अरनबारि बा हाग्रा बंग्राबो मोनो हाग्रानि मोसौआ ओ एसे आरो न'नि मोसौजों एसे बेलेग माने फाराग नुनो मोनो हाग्रानि मोसौआ बिदिनो सौलाबो बायो आरो ओ खारथिंनायाबो बारा जायो आरो गोजौ गेदेर बिदि जायो आरो जोंनि न'नि मोसौआ बिदि सौलाबाया माने बिसोरो न'आव थानाय न' फिसिजानाय नालाय ओ बिदिनो मानसिया जे गाव न'खरनिया जा बुंङो। बिदिनो बिसोर मानियो जेरैबायदि मोसौखौ जों होसोबा बिसोर खारो था बुंला बिदिनो थायो। जों बिदिनो आरो मोसौखौ जों हालेवब्लाबो ओ नांगोलजों हालेवब्लाबो बिदिनो जों मोसौखौ दुब्लियाव बिदिनो गिदिं गिदिं माने दुब्लि मोनसेयाव गिदिं गिदिं मै होनानै जों होयो। जेरैबायदि मोसौआ जोंनि बाथ्रा लानाय बायदि मोनसे जागायावनो गिदिंबाय थाना हाखौ फोमोनना होयो नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां ओम ए नोथां मोसौ मोसौनिफ्राय जोंङो मोसौ बिगुरखौ जोंङो। खाम धल बिदि बायदिसिना बानायनो हायो मोसौआ मासे जा-जानो हानाय जुनार मोसौआ मासे मुस्लिम हारिजों जाजानाय जुनार मोसौखौ जोंङो जेरै- गिदिर गिदिर हाम धल बायदिसिना बानायनो हायो। मोसौनिफ्राय जोंङो गाइखेरखो गाय गाइखेर दिहुननानै जों मोसौखौ गाइखेर दाखा बानायनो हायो रसगुल्ला बनायनो हायो पनिर बनायनो हायो मोसौआ जे जेथिंबो खामानि होयो जेरैबायदि मोसौखो जों नायाव खामानि होनो हायो मोसौनि बिगुरखौ जों धल बानायनो हायो। मोसौनि खिजों जों हासार बानायनो हायो मोसौनि बायदिसिना बानायनो हायो मोसौजोंनो जोंङो जेरै मोसौखो जों हालेवनाय समाव खोथिया फोनो समाव नांगोल होनो हायो हाल एवनो हायो। माइ नानो खमाव मोसौजों जों माइ नानो हायो। गोदोसो दंमोन बिदि दाथ' बिदि मोसौजों हालेवग्रा नांगोल होग्रा बिदि नुनोनो मोनथारला बहाबा दं आरो एसे गोजानफोराव माने जोंफोरनि एरियायाव बेफोरबायदि मोसौनि एसेबो नुनो मोनला आरो। मोसौ दंबाबो जोंनाव गाय फोरसो दं दामब्रा मोसौआनो नुला मोसौखौ आरो जोंनि बिराजपुति हाथायाव बाजाराव फाननोबो लांनो थांङो आरो समबारखालिबो फाननो लाना थांङो मोसौखौनो बेयाव हाथाय गिदिर जायो बेयावनो मोसौ फानो माबयदि मोसौ नांगौ माबाददि मोसौ नांङा बिदिनो बहुताव फानहो बेबायदिनो मोसौखौ जोंङो उ अल इण्डियाआव नुनो मोननो मोसौखौ जोंङो जेरै मोसौआ फिसा होजानाय मासे जुनारबो मोसौखौ जोंङो जेरै मा हाग्रा बारि जंगलावबो नुनो मोनो। मोसौआ हाग्रा बारिनि मोसौआ एसे गंङा गिदिर गिदिर जायो आरो गा-गामियाव फिसिजानाय गंङा एसे फिसा फिसा जायो मोसौनि गंङा मोननै थायो। मोसौनि लान्जाया मोनसे थायो मोसौनि गन्थंआ मोनसे थायो नोंथांङा एसे बुंना होलायदो नामा?
औ ओ जोंनाथ' दा गामिफोरावबा बिदिनो मोसौ लायोब्लाबो गायखौसो लायो जेरैबायदि हालेवनाय मोसौखौथ' जों लाला बा नुनोनो मोनला बिदि। बिदिखौ आगोलाव नाथाय बयनिबो न'खराव बेबायदि हालुवा मोसौआ खाबथाखानांगौमोन। मानोना जों आबाद खालामनो थाखाय बा मैगं थाइगं गायनो थाखाय बे मोसौखौ जोंङनो नांथारगौ नालाय ट्रेक्टरथ' गैखायामोन ना आगोलाव बेनिखायनो जों जों बे मोसौआ बयनिबो न'खराव थाखाथारोमोन हालुवा मोसौआ मानैया बिदिया थाथारोमोन। दानियाथ' जों बेफोरबायदि हालुवा मोसौखौ नुनोनो मोनला खालि दंब्लाबो न'खराव बिदिनो गाय मोसौसो दं। जेरैबायदि जों दा गाय मोसौखौ गाइखेरनि थाखायसो गाइखेर गाइखेर मोनजानो थाखायसो लायो बिदि हालेवनो थाखाय लाला आरोना बिदिनो मोसौ मोसौ गाया आरो जोंनो फिसा होयो बिदिनो फिसानिफ्राय जों आरो माने फाननानै जों आरो रां मोनो हा हायोबा मोसौ मोसौ फाननायाथ' एसे गोबाव लायो माने बो बिदिनो पास बोसोर दस बोसोरनि उनावसो मोसौखौ फाननो हायो मोसौ माने थाब देरा बिदिनो गोबाव जोंङो देरै देरै माने पास बसोर दस बसारननि उनावसो जों मोसौखौ मोजां फाननानै माने रां बुथुमनो हायो। मोसौआ जों मोनसे बेंक बायदि आरो ना बिदिनो गोबावनि थाखायखाय औ बिनिनो बेनिखायनो जों दा मोसौखौ गोबावनि थाखायबाबो बिदिनो दोनो आरोना आरो मोसौआ मोसौआथ' बिदि मोसौआथ' गांसोखो थावग्लिलाबायनासो जायो। हेल' खोनादोंना?